हेलौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना नोंथां? औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो ओ दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। नों नोंथांनिखो बारा खोनायाखैमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंनाथ' दैज्लां बोथ थोर ब्रुंब्लाथ' माइ आबादनि ओ माइ आबादखौनो बुंजायो नोंथां आरो लोगोसे से जोंना आरो लोगोसे जोंना मैगं थाइगं गायनायनिबो ओ बोथोर फैयो नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय। बिदिनो जोङो माइ आबाद गायनो थाखाय जों फास्टावनो खैथा नांगोन। बिदिनो जोङो औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ खैथाखौ ओ माइग्लिखौ जोङो जावनानै लाग्रोनांगो खैथाफो खैथा फोनो थाखाय जेरै जों माइग्लिखौ ओ न'आवबो मोनो आरो न'आव गैयाबाथाय जोङो बाजार एबा ग'लाफोरनिफ्रायबो लानानै फैनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंना माइग्लिखौ ओ जा जावनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ दैखर दैखर दैखर बा हाखराव साननै सोमना दोननांगोन बेनि उनाव साननै सोमखांनानै जोङो खमाय बोखांना दोननांगोन जाहाथे बेनि दैया रानलांनाय बायदि आरो जोङो बस्थानिफ्राय जोङो हायाव हायाव न'सिङाव जोङो लखबना दोननानै जोङो थालि बिलाइ बा थास' बिलाइ गोदोरखौ खोबना होनाय जायोबो। हरसे हरनैनि आरो लोगोसे हरसे हरनै दोनखांनायनि उनाव जिता बे बे माइग्लिया गाजा ओंखारो बा गाजा बेरो अब्लानिया जों बेखौ ओ जोङो गाजा बेरखांनायखौ जोङो दुब्लियो दुब्लिबा फोथाराव लाना थांनानै जोङो बे ओ खैथा फोनो थाखाय दोनखानाय एवना दोननाय हाखौ जोङो बेयाव ओ एवना दोननाय हायाव जोङो गारना फोनानै हैनांगोन ओरोना माइग्लिखौ ओमफाय जोंना दान मोनसे बा ओ दान मोनसे खावसेनि उनाव बे खैथाया जेब्ला गोजौ जाबोनो हमो अब्लाना जोङो ओ बे ओ माइ गायनो लानाय हाखौ जोङो सैथाम बा सैनै एवनानै जोङो हाया जिथाम मोनोबा हाया गुरै जाजोब नो हमो होमबानिया जोङो बेखौ ओ खैथाखौ फुनानै जोङो औ खयथाखौ फुनानै जोङो आखा आखा खालामनानै जोङो बेवहाय ओ माइ गायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेबायदिनो माइ गायनायाव खैथा फोनायाव ओ हासार उनुफोरखौबो होनाय जायो बा हासार थाखानाय हायाव हासार थाखानायाव जोङो हासार होनाय जाया नाथाय जोङो खैथा ओ माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो हायाव हासारखौ होनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय माइ गायनायखौ जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेनेबा जोंहा गिबियावनो जेनेबा खोथिया फोनो थाखायथ' हालेवनानै लाखाग्रोनांबाय नालाय दब्लायसे बा जेसेबां माखासे खोथिया फैयो बेसेबांनि जखा हालेवना लानांगौ जायो बेनि ओमफ्राय बिबदिनो माइलिफोरखौ सोनानै ओमफाय बिदिनो जा ओ सैसे सैनै सैथाम बार बेफोर बादि फोमोनायसिम जोंहा एवनानैहाय खोथियाखौ जेब्ला खोथिआया ओ से खावसे दान जायोबा नै दानसिम बाथ' बांद्राय राद्रायो आरोना बेबायदि खैथिया खौ राहोनानै जोंहा फुनानै बै समाव माने जेब्लानो दै जायो अब्लानो गायनाय जायो आरोना आरो जोंहा खो दैआ जुदि रानलांओब्लाथाय दै जायाबाबो अखा हाबाबो जा दै सारनानैब्लाबो लायथारनांगौ जायो आरोना ना नङाब्ला जोंहा खोथिया बोराय लाङोब्लाथाय बिनिफ्राय माइ मोननाय जाया आरो ना थां बिब्दि जोंहा औ ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना न'नि जोंहा माय फोरखौहाय गायगासिनो थायो आरोना दायो गोदो थ' जोंहा गोदोनि दिनावहाय जेरैहाय बायदिसिना ओ बायदिसिना रोखोमनि माइ गायोमोन आरोना जायखौ आं एसे बावलायलांबाय नामफोरखौहाय दा दिनैनि मुगायाव थ' आरो गोदान गोदान ओरैबायदि माने जाय माने जाय मायाहाय जोंहा बोसोरसेबा बोसोरनैसेल' गायदे आरोना गोदोनि बायदि बोसोर सोलाय सोलाय गायबाय थानांगौ जायो आरोना जानो आरोना बेफोरबायदि ओ नार्सारिफोरनिफ्राय जों जेरावहाय बिदान माइ फाननानै बिनिफ्राय लाबोनानैहाय लाबोनानै बायनानैसो जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरोना अब्लासो माइया जायो बेफोर बायदि आरोना बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गाहाय ओनसोलफोराव जोंहा माय जाखायो नालाय आरो माइखौबो दानिया जोंहा ओ खेबनै गायग्रा जालांबाय आरोना जेरै गोजां बोथोरावबो खेबसे गायो बेनिफ्राय जे दैज्लां हाहां जाबाथाय बेखौ हानानै बेनिफ्राय आरो दैज्लाङावहाय एसे लेट जायो आरोना एसे लेटै हायो आरो गायफिनो बिसोर बेफोरबायदि। लेट गायग्रा जाबाय आरो जोंहा माइखौबो बोसोरसेयावनो आबाद खालामो माने जोंनि ओनसोलावहाय मानो होनोब्ला बेफोरबायदि उफेरा ओ आबादफोरा बांद्राय जाया बेखायनो जोंनि ओनसोलावहाय मायखौनो बांद्राय बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
अह बिब्दिनो जोंहा माइ गायनायावबो बर' सुबुंफोरा गोबांनो नेम खान्थिबो फालियो जेरैहाय गसा होनाय, बा जोङो हाल जांख्रा, हाल उथिनाय बेनि उनावहाय जोंहा बिब्दिनो ओ काति गासाखौबो जोंहा माइनि माइ लानानैनो मा माइनावखौनो फुजिनाय जायो आरो ना बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जोंहा माइ हाखांजोबनायावबो नालेंखल बावनाय बेफोरबायदि गोबां खान्थिफोर दङ आरोना आबाद लानानै। बिबदिनो आं नोंथांनावबो सोंनो सान जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायाव गायनायखौ नुनो बियो बा बेफोर मोनथाइ बेफार फालांगि खालामो ना खालामा नोंथांमोननि ओनसोलाव? फाननाय बायनाय बेफोरबायदि हाथाय बाजाराव लागोनना लाङा एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि मैगं थाइगंखौ ओ गायनाय जायो आरो लोगोसे फाननो लांनायबो जायो। जोंनि ओनसोलावहाय ओ जाम दा दैज्लां बोथोरावहाय ओ जिंखा भल थाइबें औ आरो ओ राङालाव दैज्लां बोथोरनि राङालाव भेन्दि लेस्रा, पटल बेफोरबायदि आरो थास' ओ बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो लोगोसेनो फाथो, मै था बेफोरबायदिखौबो गायनाय जायो आरोना नोंथां आरो ओ बेफोरबायदिनो ओ हाथाय बाजारावबो लांनाय जायो आरो लोगोसेनो ओ न'आवबो जानाय जायो। जि ओ न'आव जानाय ओ न'आव गायनायखाय खायफा खायफाया मुलि होनाय जाया। नाथाय ओ दानि दिनाव मुलियानो ओ मुलिखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। मानोना होमबा ओ मैगं ओ फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जाबोनो हमो। आरो लोगोसेनो एम्फौ जाबोनो हमा ओ सर' लांनो हमा बेफोरबायदिनो बिबायदिनो मुलिफोर बा हासारफोर बायदि होनाय जायो आरोना नोंथां आरो लोगोसे ओ बेफोर मैगंफोरखौ फाननानै ओ हाथाय बाजारफोराव फानना ओ फाननानै रांबो मोननो हायो आरो लोगोसे ओ ओ दाथ' ओ जेरै ओ भेन्दिफोरखौहाय बेफोरखौहाय धिप खोखांनानै ओ आलि बायदि धिप होखांनानै जोङो बेफोरखौ ओ बेगरखौ गाय फोना होनाय जायो आरोना गायना होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मैगं थाइगंनि आबादखौ माबाखौ माबायदि खालाम जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां मैगं थाइगंनि आबादफोर बांद्राय मावो आरोना अब्लाबो जोंहा सासे सानै जा आरो जोंहा जेनेबा हाथाय बाजाराव फाननाय लाबोलाय बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौ गोबांनो खालामो आरोना जोंनि ओनसोलावहाय दायो मानो होनोब्ला जेनेबा टाउन खाथियावहाय गोबां बायदिना हारिनि हारि हारिमुनि सुबुंफोरा थाफैयो बेनिखायनो जोंना बायदिना टाउनाव थानाय सुबुंफोराथ' मैगं थाइगंखौ गायनानै जानाय जाया नालाय बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलनि बा जोंहा जेखौ होनो न'निफ्राय मोननाय बा खांनाय गोबां बायोला आरोना बेंखायनो जोंनि ओनसोलाव दाना बायख'नानै फानहैजायसैलाय होननानै गावबा गावनो एसे जेनेबा खोथिया थिलिफोरखौ जों एसे बोरि हाफोराव फोनाय जायो बा बिबदिनो बोरि हा फोखांनानै खोखांनानै लानानै जों मैगं थाइगं गायनायखौ जों गोबां नुगासिनो आरो ना बेनिफ्राय बे एसे हायावनो जोंहा बायदि रोखोमनि सायावहाय मानला होगोन जेनेबा जोङो पटल बेनिफ्राय खुमब्रा जालि जेरैहाय पानलावफोर बेनिफ्राय खुनदुलि होननानै बुङो जों जायखौ बेफोरबायदि गोजौआव मानलाग्रा बा जोंहा ओ कक्रेल होननानै बुङो। बेफोरखौहाय गोजौआव मानला होयो होननानै बेनि सिगाङावनो जोंहा ओमफ्राय मैथाफोर इदिफोर बेखौ ना होयो बा बानलुखौ होयो बा बायदिसिना गाहाय जानाय मैगंफोराव थास'फोरखौ गायो बेफोर बिनो हा ओ गामि ओनसोलनिफ्राय एसे इसेयावनो गोबां हासारफोर रासायनारि हासारफोर बा न'नि गोबोरखि हासारफोर बायदिसिना होनानै बरा बरा हासार होनानैहाय गोबां आबाद दिहुननानै बेखौनो हाथाय बाजाराव फाननो लाङो आरो ना। बेनिफ्राय गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ' जोंनि सुबुंफोरखौबो। बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंफोरबो गायनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनिफ्राय जोंहा रै थास'फोरखौ हायोब्लाथ' थास'नि बिबाराबो जाजायो आथिंआबो जाजायो बिब्दि जाहैयो नालाय दैज्लां बोथोराव
औ नोंथां।
थायो आरोना जोंनि गायनाय फुनायफोर आरो दानि मुगायावथ' जोंहा जेनेबा रासायनारि हासार होआब्लानो जाखाला आबाद फोर हाफोरा जोंहा ओ गोदोनिफ्राय होबोबाय थानानै माने गेजि समनिफ्राय होबाय थानानैाय जोंहा दायो हाफोरा हासार होआाबा जाला जालांद आरो ना आबादफोरा
औ नोंथां।
बेनिखायनो होनांगौ जायो। होनानैहायबा सानस्रिया ओ गोरखि हासारखौनो दानि हासार खालामनानैबो होना जालांबाय मानो होनब्ला जोंहा बेफोरबायदि रायनारि हासार होनाय आबाद बा जों मैगं थाइगं जानानै गोबांनो बायदिसिना बेरामाव भुगिनांनायखौ नुगासिनो दङ' बा बेखौ हमदांनो हादों आरोना सुबुंफोरा बेखायनो दानिया गोबोरखिफोरखौ जमाय रोननानै बेखौनो खनले खनले सारनाय होयो गलायनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुगासिनो आरो ना जोंनि ओनसोलाव हाय। दा बेफोरबायदि आदबा जोबोरैनो मोजां बा जोंनि देहा सोलेराबो गोग्गोयैनो थागोन खरसा नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां। ओ नोंथां जोंना दा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ औ
औ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय साबायखर थाबाय मिनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथां। औ नोंथां दे